हेलौ अ नोंथां। हेलौ
औ औ
अ खोनादों मा खालामगासिनो दं?
अ अ जोङो साह लोंबाय थादों।
अ आदसा आदसा।
अखा हायाव गुसु गुसु साह लोंनो मोजां जाथारदोंना
ओं ओं गोथाव जाथार
ओ ओ आंबो दङ र' बेबायदिनो थाबायथिंगासिनो लासै लासै।
दे
अ नोंथां होनबा हो
नायाखै
अखा हादों फ्रि फ्रि दहाय गोसाथारमोन दा लासै लासै हाबाय। दा बांद्राय गोसा हायासै।
नोंथां होमबा जोंहा मोनसे टपिक लाना रायज्लायनोसै ना।
उ उ रायज्लाय जागोन दे।
अमा फिसिनायफोरनि सायावनो रायलायनोसै नामा।
अ अ जायो।
औ अ होनबा एसे फोरमायना अ एसे फोरमायना होनोसै आंनो।
औ औ
ओ ओ जों बर' बर' आइजोफोराथ' अमा खौ माने गोदो गोदायनिफ्रायनो फिसिबोदों। ओ बर' आइजोफोरानो बांसिन फिसियो आरो अमाखौ जे बर' हारिफोरानो गुबुनाथ' थ' इदि लेथ्रा होननानै अमाफोरखो जायाबो फिसियाबो जोंनियानो ट्राइबेलफोरानो बांसिन फिसियो आरो बुंनो थाङोब्लाथ'। औ। एफा एनै दास माने गुबुनफोरा फिसिग्रा जाबाय।
उम
ओ दाथ' अमाखौ बर'फोरा फिसिनायाव एक्सपार्टखा गोदो गोदायनिफ्रायनो जानायाव आबोथ' जोंना बेयो मेन ट्रेडिसनेल फुडखा अमाया नङा होमबा औ ओमफ्राय अमा बेबायदिनो फिसिनायजों जानो आगोलनि दिनाव माने जों अमाखौ इदिनो थाखाय फिसियामोन आरो खिन्थु आजिखालि बिजनेसनि थाखाय एबा मायबा मोनसे मोजां एबा रां खामायनो थाखाय एबा फोरबो फोराव जानो थाखाय बेबायदि फिसिनाय जायो आरो दाना अमानि अमाखौ मासे मानै फिसिनायनि अनगा फार्म बानायग्रा जाबाय आगोलनि समाव माने मासे मानै फिसियोमोन आरो दाना माने बिदिनो फार्म बानायनानै बुरजा बुरजा फिसिग्रा जाबाय आरो न'खरफोरावनो जे फोरा बा नोङा बा हौवाफोराबो फिसियो बेबादिनो आरो जे बिजोंनो माने बिजनेस मावनानै न'खर खुङो आरो माने दाना बांसिनखौनो बेबायदि नुयो आरो
उम उम
दा फख्रि गिदिरफोर दंबा फुख्रि जिंफोराव फिसा फिसा इदिनो पाकानि हाब वाल न' लुनानै माने अमाखौ फार्म बानायो आरो अमानि थाखाय ओं बेयाव अमानो दानाफोर होनाय जायो आरो बे जाग्राफोरा एसे आलादा होयो आरो बे फार्मनि अमाफोरनो थाखाय उम दा बेदिनो पाइपजों साफा खालामो नालाय खिफोरखौ नायाबो मोनजाबाय एखि जाया फख्रियाव गोलैहैबाय नालाय नायाबो देरबाय अमायाबो देरबाय ओमफ्राय बे बादिनो डाबल बेनिफिटस आरो
बेखायनो माने फुख्रि सिंफोराव दोनबथाय साबसिन जायो आरो
औ औ औ।
ओरैनोथ' जोंना बिदिनो न'आव फिसिनायाव मानो गुन्दै अमाओ मा होनो बेखौ थास' रुनाय। आरो ओइ बे जोंनि जुमाय जौ संनायनि अफ्रि बे बेफोरखौ होनाय जायो आरो ओ बेबायदिनो दाना माने ओ माब्रै माबा गाहाम लायो आरो न'खर न'खर खराव आइजोफोरा अमाखौ मायदि लानानै माबा मोनसे सेभिंस खामना दोननाय जायो आरो। बेबायदि अमाफोरखौ फिसिना दोनोबाथाय आ बेयाव हाबना थाबाय फैसाया उनाव नोंनो मायाब‌ मोनसे नांथारगो जायोबा प्रब्लेमफोराव खै फोद आफोदफोराव माने नों फाननानै गथा फैसा मोननो हायो आरो बे मासे अमायावनो जोङो गिदिर माने बेनि गिदिर वेटखौ नायनानै माने जोङो बिस हाजार गाहाम मोननो हायो आरो। खनसेनो नोंहा मानै अमा बायोबाथाय नोंहा सल्लिस हाजार बेबायदि मोनो आ आरो दा माथाम माब्रैबाथ' आरो बुर जाहैबाय बिनो बिफदनि समाव माने हेल्प जायो आरो बेफोरखौ फिसिना दोनबाथाय सेभिंस खामना दोननाय जायो फिउ-फिउचार बिपद आफदनि थाखाय उम
उम उम
बेबायदिनो फिसियो आरो खस्थ'बो दं बिराद बे खस्थ'फोरखो आरो मावनो हायोबाथाय उनाव गावनि थाखायनो मुलाम्फा जानाय बायदि जायो आरो आं‌ औ खरसायालाय जायो आरो न'आव जुदि नों अफ्रि गैयाबा खाथियाव नोंहा थास'नि माबा गैयाबा रुना होनो प्र जायो आरो इसे दा मैगं बिगुर माइबा मायबि बेखौबो होजायो जानायावबोथ' आरो बुं गोथाव जाखायो बे जानायाव माने मान न'नि ओरैनो अफ्रि जानाय माबा जानायफोर अमाया थास' रुनानै होनाय अमा फ्रा गोथावसिन जायो आरो बे फार्मनि बे दाना जानायफोरा बांद्राय गोथाव जाया होननानै बुङो आरो मानसिफोरा।
नंगौ
ओम आरो बे जोंना अमा थावख्रि दं ना मोनसे बे अमा थावख्रिया माने बिराद गोथाव आरो जानो साब सिन अमा थावख्रियानो गोथावसिन आरो बे अमा थावख्रिखौ माने बांसिन गवालपाराफोरनिफ्रायसो मोननाय होनाय आरो जोंनिखि बांद्राय फिसिया बेखौ माने फिसा जायो बेनो एसे अमा थावख्रिया ओ बेबायदिनो अमाफोरखो बिदिनो बेलेग बेलेग ओंख्रिफोरजों होनानै जानायखौ नुनो मोनो जेरै जोंनि ट्रेडिसनेल थार ओ अमाजों नारजि अमाजों सबाय अमाजों बे थास' बि बार ओरैबायदि गोथाव गोथाव ओंख्रि बर'फोरा संनो रोंङौ माने रावबो हाया आरो माने जों ट्रेडिसनेल ओंख्रि संनायजों औ गुबुन हारिफोरनि बे दालि ओंख्रियाथ' हाखाया जोंनिजों माने जों ओरैबायदि टेस्टि टेस्टि ओंख्रि जायो माने जों बर'फोरा माने गुबुना जाबाथाय माने जा बिदिनो जाफिनो लुगैलायो आरो दा अमाखौ बेलेगफोरा गोदो मुगैयोमोन आरो जे लेथ्रा बिदिनो मोजां नङा गाज्रि जायगाफ्राबो लेथ जायो होननानै बुङोमोन खिन्थु दा अमा बेदरखौसो सबबो जायो आरो गासैबो गुबुन गुबुन मानसिफोराबो जाग्रा जाबाय बांसिनानो
औ नंगौ
बेबायदिनो अमाखौ जोङो जानायजों लोगोसे ओ
उम
बिजनेसफोरावबो बाहायनायखौ नुबोबाय थादों गोदो गोदायनिफ्रायनो आगोलाव माने बांद्राय नुआखैमोनबाबो दा नुयो आगोलावबो नुयोमोन आरो थेवबो दा बांद्राय बिजनेस खालामनायखौ नुनो मोनो ओ बर' आइजोफोरा माने औ गोदोनि गोदोनि समाव माने जोङो अमा फि अमानि मा होनो बेखौ गन्द्रा अमा दोनग्रा न' जेनेबा बेखौ लाफानानै माने गोदोनि बर'फोरनि ट्रेडिसनेल न' लुनाय नेम खान्थिखौबो जों मोननो हाबावो बेनिफ्राय मिथियो आरो जों गोदो गोदायनिफ्रायनो अमा फिसिबोयोमोन होननानै हो बेबायदिनो आरो अमानो आदार होनो थाखाय जों गोदो गोदाय बेबायदि आजि खालिनि बायदि गामला माबा माबि बाहायनाय जायामोन बे दंफां जों बानायनाय माने ट्रेडसिनेल नावद्रा होननाय मोनसे बुस्थु बानायनाय जायोमोन आरो गामला बायदि जेराव माने औ सिङाव माने खिथौ थाया आरो डाइरेक्ट प्लेन बियो ओरै हायाव दोननानै गोलौ गुवार माने माबा बायदि नाव बायदि सिस्टेमनि जायो आरो जंब्लेट जंब्लेट साइटखिजाय उम बेयाव माने आदार होनाय जायोमोन आरो बेखौ नावद्रा होननानै बुंनाय जायो ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनदो दे होमबा अमा फिनायनि सोमोन्दैनो
अ अ फोरमाय जागोन दे माने अमाखौथ' नोंथाङा गोबां बुंलांखांबाय अमानि सोमोन्दै औ अमा होननानै बुङोब्ला जोंहा बर'फोरखौनो माने गोसोआव फैयो माने अमाया बर'फोरजों जोबोद खाथि सोमोन्दो दं अमा होनना बुङोब्ला बर'फोरनि सिनायथिबो होनना बुंनो हायो आरो खसे माने अमा जाग्रा हारिबा बर'फोर साननाय जायोबा अमा फि हारि जिहेथु जोंहा गोदो गोदाय बर'फोरा ओ बांसिनै जौ संनानै बा बेबायदि जौ होनो माने बाहायोमोन ना गासैबो खामानियाव अब्ला जौ संनाय समाव माने बे अफ्रिफोर बे बेफोरखौ माने औ माने ओरैनो गास्लाय स्लाय अमाफोर जेनबा अमा अमाया जिहेतु जाखायो बेखायनो अमा लानाय जाखायोमोन आरो। मासेजों औ नफ्रोमबो माने बर' गान थायो आरो। नाथाय औ गोदोनि समाव मासे मानै नेयोब्ला आथिखालाव बेखौ फार्म बानायनाय बा मासे मानै गोबां मोनो। औ आरो अमा फिसा खालामनानै फाननायखौ गोबां नुयो आरो। अमा फिसा फिसिनानै फानोब्लाथ' गोबां रां मोननो हायो। जेरैबायदि दायोथ' माने गोबां बांबोगासिनो दं। अमा फिसा मासेयावनो सारि हाजार, पास हाजार बे बायदि मोनो आरो औ। बेजों लोगोसे जोंहा खेबसेयावनो मासे मानैनिख्रुइ जिथा नैजिथा फाननो हायोब्लाथ' गोबां रां मोनो। बेनिखायनो बेफोरबायदि अमा खालामनानै मोनसे अमाखौनो माने अमा फार्म बानाय जिउ राहा खुंनायखौ नुनो मोनो आरो औ। औ आथिखालावथ' अमानि बेसेना गोबां बांबोगासिनो। मानोना बेखौ बर'फोर' आगोलथ' बर'फोरा जायोमोन। नाथाय गुबुन हारिफोराबो गोबां जानायखौ नुनो मोनसै। जेरैबायदि दा गुवाहाटि बिदि बायदि नोगोरावनो बे गिदिर गिदिर हटेलफोरावबो माने अमा नुनो मोनसै आरो अमा जानायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो। बेनिखायनो औ बेनि बेसेना बांबोगासिनो आरो बे गुबुन गुबुन स्टेटफोरावबो लांनायखौ नुनो मोनो अमाफोरखौ। जेरैबायदि शिलंआवबोथ' गोबां अमा लांनायखौ नुनो मोनो। उम जोंनि गामि ओनसोलावबो औ माने सिलंनिफ्राय अमा नागिरनो फैनाय बेफोरबायदिखौ नुयो आरो औ। आरो जोंहा माने आथिखालाव औ हाबा हाबा कास बेफोरावथ' अमा गैयाब्ला जाखाथारा। गोदोनि समाव माने जाय न'खरा औ रांखावरि गैयाबा जानाय गैया बेफोर मान होद्राया होआबाबो जेबो नङामोन। नाथाय आथिखालाव माने गासैयाबो माने अमाखौ बाहायखानायबो नुयो आरो। अमा गैयाब्ला माने सारादु कास बेफोरबायदियाव माने ओ आद्रा बायदि जायो आरो माने। अमा ना ब्रयलार गुबुन होबाबो अमाखौ औ अमाखौ होथारनायखौ नुनो मोनो आरो औ। बे बायदिनो हाबा गिदिरफोरावथ' मासेनि अनगायै मानै माथाम माब्रै बे बायदि होनायखौ नुनो मोनो औ। बेनिफ्राय आरो आरो अमाखौ जोङो ओरैनो माने गुबुन गुबुन रोखो खोमनि मोननो हायो। ओरैनो खोनानायाव आं खोनादों आरो अमा थावख्रि बा हाग्रानि अमा, बेलाति अमा, जोंनि लकेल अमा। बे बेफोरबायदि गोबां दङ। नाथाय आं बेखौ मोनजायाखै आरो जोंनि लकेलनि बाहेरै। अमा थावख्रि होननायखौ नोंथाङा जा बुंबाय गोथावथार जायोनो माने बिनि फिसा बा केजिनि बा द केजिनि बांद्राय जायानो बिनि बेदरा। गिदिर जायोब्लाबो औ औ बेखौ आं मोनजाफेराखै आरो गोदो बर'फोरा मैहुर खालामना जाग्रा हारि महरै माने हाग्रायाव अमा हाग्रानि अमाखौ मैहुर खालामनो थाङोमोन। बेखौबो माने मैहुर खामना ला नानै बिसोरो जयैनो रानलाय नोबा औ बेथ' गिदिर जायोना हाग्रानि अमा बेयो एसे माखासे माने मानसिफोरा जयै जानानै औ बेखौ माने मैहुर खामना लाबोमोन। होननानै खोनायो आरो औ आंथ' नुनो थाङाखै औ। बेनिफ्राय उम बेजों लोगोसे जोंहा दायो ओ अमा बेदरखौ गोबां माने मानसिफोरा गोबां रोखोमनि जायो जिरयबायदि बे नारजि सबाय बेफोर बर'फोरनि दोरोङारि जायो आरो जोङो अमाखौ संनानै जायोब्ला गोबां गोथाव मोनो आरो। जानायखौ औ आरो फोराननाबो जानाय खौ नुयो। माने टेस्टफोरा एसे आलादा आलादा जायो आरो सावबा बेलेग फोरानबा बेलेग गोथाङै जाबा बेलेग औ माने गासैयावबो गोथाव खोनो मोनो आरो औ। बेनिखायनो बैफोरो जोंहा नों माबाफोराव गिदिर गिदिर सहरफोराव अमाखौ माने बै लकेल अमाखौ मोना दाना होनाय बेफोरखौ मोनो बेबो माने मोनामो बांद्राय गोथाव नङा आरो जोंनि लकेलनि बादि औ औ औ नोंथां बिदिब्ला जोंहा समाबो
औ
दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै ना नोंथां औ औ औ जागोन दे।